औ।
नोंथांखौ दसे सम ओ सा ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय मोनगोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जों सानैजों नोंसो-नोंसोरनि जायगानि बैसा सागु आरो नोंसोरनि जायगानि बैसागु आरो जों जायगानि बैसा सागुनि सोमोन्दै सावरायलांनो लानोसै नामा?
सावरायजागोन नोंथां
औ बेबायदिनो नोंसोरनि जायगायाव बैसागुखौ माबायदि है खुंनाय जायो।
जोंनिजोंहाय बैसागुखौ जोंहा जिहेथु ब्रह्म धोरोम बे ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जोंहा फालिनाय जायो गोदो दा गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोना माबायदि खुंबोदों बै रोखोमै खुंनाय जायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंनिथिंजाय बैसागु बैसागु खुंनाया एसे सोलायलांबाय मानोना जोंनिथिंजाया आथिखालनि मुगायावहाय संक्रान्ति खालि खालि गोखा गोखैल' जानायखौ नुनो मोनो मोसौ थुखैला मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोनला बेबायदिनो जेब्ला आ मानोना बै थासारिफ्रा जोंनि गामियाव दा माखासे थासारिजोंहाय होलायलांनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव माबादि
जोंनिया बेबायदिनो बाथौ धोरोमजों खुंनाय जायो बैसागुखौ बेबायदिनो बैसागुखौ मोननैहै खुंनाय जायो जेरैबायदि ओ मोसौ बैसागु बेनिफ्राय बैसागनि से खालार खालि मानसि बैसागु मानसि बैसागु ओ बो ओ बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागु खालि मोसौखौ थुखैयो बिनिफ्राय गोखा गोखै जानानै बे-बोसोरखौ बिदायहरो बिनिफ्राय ओ बैसागुनि से खालार खालि बैसागुखौ बरायनाय हिसाबै ओ बाथौ मन्दिरावहाय आर'ज खालामनाय जायो बेबायदिनो आरज खा ओ आर'ज खालामनानै बिनिफ्राय उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमगोन बिनिफ्राय गेदेरफोरा उन्दैनो बोर सार स्रिगोन बेफोरबायदिखौ जो-जोंनि जायगायाव नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो आरो ओ बैसागुनि नै-नै ओ खालार खालिनिफ्राय थाम ब्रैसिमहालागै गामिनि न'खर न'खर रंजा बाजा बैसागु मागिनायखौ नुनो मोननाय जायो दासिम गासिबो बेयो बेयाव बोराय सेंग्रा बुरै गथ' गथायाइ गासिबो ज'यै रंजा बाजा खालामनानै मोसानाय नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय बुंनो थांङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंनि ओ जोंनि गामियावबो बैसागुखौ ओ सबथासे एबा स्नि दानसिमहालागै खुंङोमोन होननाय खोनानो मोनो बिनिफ्राय आथिखालाव बिदिनो साननै सानथाम बेफोरबायदि-बेफोरबायदिनि बांद्राय खुंनायखौ नुनो मोननाय जाया बेबायदिनो
बेबायदिनो नोंथांमोननियाव-नोंथांमोननियाव मोसौ थुखैनाय जाया होनदोंमोन नामा?
औ नोंथां।
अ'
नोंथां आंङो मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों माने आं दाबसे जायगायावहाय माने बैसागुखौ नायना फैदोंमोन ओ बे नोंसा नोंथांमोननिथिंजायहाय बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो लामा दथाबा लामा द थाथ' नंङा बे न'नि लां बिदिनो खामसालि बायदिसिनायाव ओ बिदि रायदों बिजौ बैग्रिसु फाथ्रि बिबार बिदिखौ थेबनानै दोनगोना दोनना नोंसो ना?
जोंनिथायथ' बिदिखौ नुनो मोना। बिदिनो ओ मोसौ थु खैनानै ओ मोसौ थुखैनानै फैनानै बिनिफ्राय मोसौ थु ओ मो-मोसौखौ दि ओ माबाजों दिग्लिथि आरो बांग्रिंखब बेफोरबायदिनो ओ थाराय बायदि बायदि लानानै बुस्रि बुस्रि लांङोना? मेथाइ खनै-खनै बे-बे मोसौ ओ बुस्रिनानै लांनायखौसो गुलिफोराव थेबनानै दोनफैनाय नुनो मोननाय जायो।
अ माने जोंनिथिंजाय नोंथां बिदिनो बैफोर ओ बैग्रिसु खाथ्रि बिबार आरो रायदों बिजौ बैफोरखौ न'नि खामसालिनि ओ खुन्थियाव खाखथाबनानै दोनो आरो बैग्रिसुखौहाय दरख' मोखांनि गोजौआव एथुमनानै दोनो मानि थाखाय माने बेखौ जोंना मोनसे सुबुं फोथायनाय दंङ माने जाहाथे बैसागु बोथोरावहाय बैफोर हाबला लों ला एबा माबायावहाय गाज्रि मोदायफ्रा हाबनो हायि बायदिनि मोनसे सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों जोंना बैफोर ओ रायदों बिजौ बैग्रिसु खाथ्रि बिबार बायदिसिनाखौ समायनायनि हिसाबैबो दोननाय जायो आरो गाज्रि मोदायफ्रा जाहाथे न' फोराव हाबनानै गाज्रि खालायलांनो हाया बेफोरबायदि हिसाबै दोननाय जायो आरो नोंथां।
बेबायदिनो नोंसोरनियाव बैसागुआव जानाय-लोंनाय बाहायनायफोरा बोरैहाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव?
जोंनियावहाय बैसागुआ जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जोंनियाव बिदिनो जानाय लोंनाय एसेबां मानि गैद्राया जानाय लोंनाया खालि गोखा गोखै समावल' जानाय लोंनाय जायो बिदिनो बैसागुनि जेब्ला बेरायगोन अब्ला बेरायनाया जोंना दा ग्रुप ओंखारो बिदिनो हौवासाफोरनि हान्जाया आलदा बोरायफोरनि हान्जाया आलदा बुरिफोरनि हानजाया आलदा बिहामजोफोरनि आलदा हान्जाया आलदा सेंग्राफोरनि आल हान्जाया आलदा सिख्लाफोरनि हान्जाया आलदा-आलदा ओंखारो बैफोर ओंखारनायावहाय खालि जोंनिया माखासे फैसा दान होनाय आरो अ जौ लोंनाय बे नियमल' दङ बिदिनो बारा जानाय गैया जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंना जेब्ला बैसागुआ मागिनानै जोबहैगोन अब्ला बै समखालि - बै समखालि अ। ज'यैनो जे बे मोननाय फैसाजोंहाय खाना जानाय बायदि बेलासि टाइमावहाय अ सेंग्रा बा सेंग्रा हान्जाफोरनि बोराइबा बोराइ हान्जाफोरनि बोराइफोरनिया एखमबा सोरबा सोरबा गंसे न'खराव जायो आरो सेंग्राफोरनिया बिदिनो एखमब्ला दुब्लियारि जायगायाव थांनानै जहै जाहैनायखौ नुनो मोननाय
औ बेबायदिनो नोंथांमोननियावहाय बैसा गु रंजानायाव मेथाइ खनो ना खना?
जोंनियाव आथिखालाव मेथाइखौ खननायखौ नुनो मोनला मानोना जोंनिया आ गोदान मेथाइनि जा गेजेर बे साउन्ड बक्सआ बेजोंनो आ खनना नै। खननायखोर खननाथ' खननाया बिदिनो थाखानाय केसेटव थाखानाय बेखौनो दामनानै मोसा नायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनियावहाय
औ।
मानोना बेफोरो जोंनियावहाय दा बैफोर जा सोनाबारि दामग्रा दामगु बैफोरनि फैनायनि गेजेरजोंनो जादों आरो जा मिडिया-मिडियायावहाय जा जोंनि नु थाय जेरै- इउटिउबावनो होन बायदिसिना मसानाय आरो। गोदान-गो दान मोसानाय बेफोर गेजेर मोसानायनि गेजेरजोंबो बेफोरखौ जादों होननानै आं सानो आरो एस
अ अब्लाथ' नोंथांमोननियाव गोबां सोलायनाय फैदों बैसागुआवबो
नोंगौ नोंथां जोंनियाव बिराद गोबांआनो सोलायनो फैदों बांसिनानो
अ।
बेफोर सोलायनायखौ आथिखालावहाय एसे माबा थासारिजों जोंनि हारिखौ लाखिनो थाखाय जोङो बैफोरखौ हमथानानै दोननो थाखाय जोङो बैफोर जा गोजामारि दामजु बायदिखौ बेफोरखौहाय दामनानै रंजानो हायोब्ला एसे मोजां जायो आरो। नाथाय जा बै जोङो दा साउन्ड बक्स खालायनानै मोसानायाव बैफोर मोसानायनि गेजेरजों जों जोंनि आंगो दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बैफोर दामजुफोरखौ बावलांनो हमनायखौ नुनो मोनबाय। मानोना जोंनिथिंजायहाय बेफोरबायदि बारा दामग्रा सुबुङानो बारा गोबां गोबाङानो गैला आरो गोमालांनो हमबाय बेफोर दामजुनि गेजेरजों ओंखायनो दामनानै बेफोर- खौ मोसानायखौनो जाला बांसिनानो। साउन्ड बक्सनि गेजेरजोंसो दै था खानाय जे गान आरि खननाय बैफोरजोंनो आम मबाइलाव होनानै गान मोसानायखौ नुनो मोनो साउड बक्सजों बेफोरबायदिनो आरो जोंनियावहाय। नोंथांमोननिजों माबायदि?
जोंनि जायथ' खाम, सिफुं
खाम, सिफुं लानानै आ बिदिनो सिफुं मेथाइ खनो ना बिदिनो थाखानाय मेथाइखौ खनो नोंथां?
जोंनि साय थम खाम सिफुं बेफोरबायदि बर'फोरनि दामग्रा देग्रा खौनो लानानै रंजा बाजा खालामनाय जायो । जेरैबायदि बा ओ बाथौआवबो जेरैबायदि उम बैसागुनि से खालार खालि बर'फोरनि दामग्रा देग्राखौनो बाहायो ।बेबायदि थिग बेबायदिनो बैसागु मागिनायावबो ओ गासैबो बोराय, बुरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' ग'थाय ज' रंजानायावबो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौनो बाहायनानै खुगा मेथाइ खनै खनै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरबायदिखोनो बाहायबोगासिनो दं।
उम। नंगौ नोंथां इनो नोंथांमोननियावहाय जागोनि आम उम जोंनि बैसागुआथ' मोनसे गिदिर फोरबो जाबाय। जा जोङो बोसोरफ्रामबो बे खौ फालिबोबाय थायो रंजाबोबाय थायो। बेबायदिनो नोंथांमोन नि गामियावहाय बैसागु रंजानाय जे बैसाग दाननि सेथि सान खालार खालि जेब्ला सोरां सिमासि फुं आद्रान जायो गोदोहायथ' बुङोमोन आ सथ्रालि सिफुं सुनायनि गेजेरजों बैसागु बोथोरखौ बरायो। नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदि सिफुं सुनायनि गेजेरजों बैसागु बोथोरखौ बरायनाय जायो ना जाया नोंथां?
खो ओ आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' गोदो गोदाय बेफोरो नेमा दंमोन। नाथाय आथिखालाव आं जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों अब्लानिफ्राय आं नु ओ नुवाखैबो आरो खोनायाखैबो। बेखौ खुगा खुगाल'सो खोना खोनाबोबाय थानो मोनदों। बियो नोंथांमोननियाव दङ' नामा?
जोंनियाव गैया नोंथां बिदिनो अहायबा गामि लायो गामि बे गोर माखासे खान्थिफ्राबो थानो हागौ जानोबा जोंनियावहाय जा दा बिदिनो आ सिफुं सुनो रोंला खाम जथा जाबनो रोंला आरो बायदि माबाखौहाय आगजुफोरखौ दामनो रोंला बैनि जाहोनावनो जोंथिंजाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जाया बांद्राय आरो नियम खान्थि मिथिं थाखाय जोंनियाव बारा बैफोर आसार खान्थिखौ आथिखालाव लासै लासै गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों
गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायनानै होनायनि थाखाय
अ'
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायथ'नायखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा
जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोदान गोदान सोदोबनि माखासे मिथिनो मोननानै नों नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन सानबाय मिजिं थिबाय दे गोजोननाय थाबाय नोंथां